औ ना
आरो
औ होनबा नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि। जेरै जोंहाथ' बर'फोरा हाग्राफ्राव बा माने न'नि न'आव गायनायनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना हाग्रानि फ्रायबा खाथि खालायाव रज'नाय मैगंफोरखौ जोङो नायगिरनानै जायो। बै मैगंफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
होमबा नोंथाङा बेनि बागै एसे सावराय।
औ औ नंगौ दा। जोंथ' ओरैनो मावो आबाद मावना जाग्रा जों जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा। बांसिनानो आरो आबाद मावनायनि अनगायै। अनगायैबो जोंहा जेरै मिथिंगाया जोंनो होदों आरो ना।
औ।
मेरला दङ आरो फिथाइ सामथफोर बेबायदि होनाय जों बेनो। नायागिरनानै। जोङो ओंख्रिफोर संना जायो बा जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ। जों जायो आरो सिगांनिफ्रायनो दा बिदि होनना बुंङोब्ला जोङो। जेरै जों गाया लाबासिनो मोननाय जेरै थास' बिलाइ बा बिथराय नङाबा थास' आथिं थास' बिबार बेफोरखौ जों गायालाबानो मोनो नङा होनबा?
नंगौ।
औ बेफोरखौ बेखौ जों जायो जोबोद गोथाव जायो जानो जिखुनु नोंथाङा अमा बेदरफोरजोंबो। बा नाफोरजोंबो जाजायो आरोना जिखुनु खालामनानै आरो दङ जेरै दिंखिया आरो।
बे नोंथां बे दैयाव मोनग्राखौ मा बो नोंथांमोनहा जों। आंनि ओनसोलाव बेखौ कल्म होनना बुङो आरोना। औ मानडे औ औ नंगौ मानडे। बेफोरखौ जायो जेरै माइसुन्द्रि आटिकाल दाब आरो बिदिनो अन्थाइ बाजाब मसला बायदि आरो गंगार दुन्दिया। खौबोथ' गायनोना नाङा हारसिं रज'नाय बायदिसो गंगार दुन्दियाफ्राबो नंगौ। आरो दंबावो जेरै खिफि बेन्दों होनना बुङो
औ नंगौ।
खौबो नाजों ना मा अमा बेदरफोरजों जाजायो नामा गोथाव जायोनो औ बेबो थ' हाग्रायाव मोननाय मैगंफ्रानो होनजायो आरो बेखौ ओमफ्राय। आरो दं जारि जारि बिलाइ आरो बि बिथिं दं नोंथां। बे माबा होनो ना नोंथां। औ। बे जोंथिं जोंनि ओनसोल बेखौ गारला होनना बुङो आरोना जेरै रायदों रायदोंनि बिफांखौबोथ' जायो मोजां गोरलै गोरलै बेखौ। खाना लाबोना बा हाना लाबोनानै एव एवना जायो आरो एसे गोखा जायो आरो जानायावहा। बेबायदिनो आरो दङ मेसें बोथोराव मोननाय मोनसे जोबोद गोथाव बिबार आरोना बियो। बे जाबाय सिफि बे सिफि नङा मा होनो बेखौ। आ। बे बेयो मानो आरोना नोंथां।
मा मानो माबायदि बिफाङा नोंथां।
औ बे बिबार बारो बियो बेखौ खोमा बिबार होनना बुङो जों नोंथां।
औ खोमा खुमा बिबार औ औ औ
बे माने बिलाइआ नांबा मानिया जोयो आरोना मोदोमफ्रावहा ओमफ्राय बिबारा नाथाय बिराद गोथाव जायो नाफोरजों अनलाफोर बा सबायजों जाजायो आरोना बा गोजा गोजायै बिदिनो खोमा बिबार दाउ लकेल दाउ न'नि दाउ दाउलाफोरजों जोबोद गोथा गोथाव जायो बि जाजायो आरोना आरो हाग्रानि मैगं होनदोंबा आरो दंबावो जोंनावहा गोबां जेरै मानामुनि नोंथां। औ मानामुनि दङ आरो दङ बिथिं मा होनो बेखौ जेरै नोंथां बे जोङो बेखौ माबाजों जायो आरो दाउफोरजों जायो मालाबा नङाबा नाजोंबो जाजायो
औ दाउ फेन्दा होनदों नामा नोंथां।
औ नोंथां दाउ फेन्दा औ औ बेफोरबायदिखौ जायो आरोना जोङो जोबोद गोथाव आरो हाग्रानि मैगंफ्रा बांसिन जेबो मुलिफोर होनायबो जाया अर्गेनिक खा आरोना
औ नंगौ।
औ नोंथां आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा हाग्रानि मैगंफोर मोननाय जायो। बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होदो बिदिबा
नोंगौ जोंनि जोङो माने बांसिन हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो नायगिरनानै ओ ओंख्रि जानो मोजां मोनो बा जोङो बैफोर ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो मानोना जोङो बांसिनानो बा बायनानै बा हाब थाइ बाजाराव मोननाय बाफोरखौ जोङो जानो नागिरा मानोना बैफोराव माने गोबां मुलिफोर बायदिसिना होनानै बानायनायखायनो जोङो माने जानो नागिरा जों गामियाव थाग्रा जों बर' सुबुंफोरा बा ओ माहारिनि मानसिफोरा ओ थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ जोंनियाव माने जोङो माने नायगिरनानै जाबाय थायोब्ला जोङो सानफ्रामबो माने जोङो आलदा आलदा नायगिरनानै जानो हायो माने बियो फोजोबनो हाया माने नोंथां बेखौ जोङो जानानै औ बेबायदिनो जोङो माने सानसेयाव मोनसे सानसेयाव मोनसे जोङो नायगिरनानै जानो हानाय माने गोबां बेबाय यदि रोखोमनि मैगंफोर दङ नोंथाङा माखासे मख'लांबाय आरो बेबायदिनो जेरै लाफा सायख' जोंबो बे खौ हाग्रायाव मोनो बा ओ हाजो फोराव जोङो बांसिन ओ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो दिंखिया ओमफ्राय जोङो बैसागो बोथोर समाव बे खुंखाखौ जोङो मोनो। गोखा गोखा बेखौ जानो मोजां बियो अमा बेदरखौ जों एवनानै जायो। जायोब्ला मोजां आरो बियो ओमफ्राय आरो बे ओ दैयाव मोननाय मेथाखा बे जों आजिनाय जे होनो जों बेखौबो बे बिबारखौबो जों जायो बेनि उन बेनि उनावहाय जोङो ओ एलांसि दैयाव रज'नाय बे बेफोरखौबो जोङो ओ माने जोबोद मोजां आरो बेफोरो जानो जोंनि देहानि थाखाय माने माबा गोनां बियो मुलामफा गोनां ओम एसे मुलिफोर बायदिनि एसे एनै खामानि बो दङ थास'या जोंहा थास'नि मोनफ्रोमबो हागोयानो जाजायो। जेरै थास' आयथिं थास' बिबार ओ थास' बिसुं बिनि उनाव जों थास' बेदरखौबो जायो बेनिखौ
ओमफ्राय जोङो थाइ बे थास' गोसोमनि ओ बिथ'खौ बा थारा थाराखौ जोङो जायोब्ला बेयाव गोबां बिबांनि आइरन मोनो होननानै जों मिथिना मोनो आरो जों बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ बेफोर जायो। बेनि उनाव आरो माखासेफोर दंबावो जोङो थाराय गाज्ला। बे गोरलै हरनाय थारैनि ओ गाज्लाखौबो जोङो जायो। बेनि उनाव आरो सिब्रु दङ जोङो सिब्रुनि बेनि ओ बिनि बिथ' गोरलैखौ बा बिनि थाराखौ जोङो जायो। ओमफ्राय बिनि बिबारखौबो जोङो जायो आरो नोंथां ओ फोराननानै बे बिबारखौ गोथांबो जाजायो नाथाय फो राननानै जायोब्लाबो जोबोर मोजां जायो माने फोराननानै दोनोब्ला गोबाव सम सिमहालागै दोननानै जानो हायो आरो बेखौ जोङो बहाबा ओंख्रिफ्राव होफानो हायो। जेरै अनला ओंख्रियाव जोङो होफायोब्ला जोबोद मोदोमफ्रु रिमोन रेमोनला जानो गोथाव जायो आरो ओमफ्राय जोङो ओरैनो एवनानै जानायावबो जोङो होसन जा होफाजायो बेबायदि जो एवनानै जायो। ओ बेनि बेनि उनाव नोंथाङा बुंबाय अनथाइ बाजाब। बे अनथाइ बाजाबाबो जोंनि माने हाग्रायाव मोननाय जोङो नायगिरनानै लाबोनानै जोङो माखासे समाव गाव गोजाबो जायो माखासे समाव जोङो दाउदैफोरजों एवनानै जायोब्ला गोथाव जायो आरो बेबो। बेबायदिनो
आरो नोंथां बे नोरसिं बिलाइखौ जायोना नोंथांमोना।
नोरसिं बिलाइयाबो जोबोद मोजां।
नोरसिं बिलाइजों बे खुसियाफोर बा गोरै ना जों बे मागुर ना सिंगि नाफोरखौ रुनानै जायो आरोना गोथाव जायो बेजोंबो। जोबोद मोजां। आरो दं गोबां रोखोमनि दंबावो आरो जेरै ओ माइसुन्द्रि होनना बुङो नोंथां।
औ
औ बे माइ सुन्द्रिखौबोथ' माबाजोंसो जायो नाजों जाबा जों गोथाव जायो नो।
नंगौ नोंथां नंगौ जोङो बे माइसुन्द्रिजों जायोब्ला। बे नाखौ जों एवनो नाङा एवालासेनो गारसनना होनांगौ। बिराद मोजां थावसिन जायो आरो जानो लागै मोजां जायो। ओम बेबायदि जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो।
आरो मोनसे मैगं दं जोबोद मोजां आं गोसोआव फैदों बियो जेरै नोंथाङा जेब्ला ओ आबादाव माने मैगंफोर फोयो लाइ लाफाफोर फोना होयो। अब्लानो बे हारसिं रज'नानै थायोना मोनसे सुगोनां खुथ्रा होनना बुङो जों बेखौ। बे गोरलै गोरलैया बुथुवा बेफोरखौथ' नोंथाङा बेखौ फोनो नाङा ना बेथ' हाग्रानिखौनो बुंजाबाय बेखौ औ बे बेबो मैद्रु। औ मैद्रुफोर मोन जानो बा थावजों एसे एवनानै जानो जोबोद गोथाव जायो आरो ना
औ बेबायदि औ नोंथां बेबायदि रज'नाय गोबां दङ फिसा फिसा नाथाय मुंफोरखौ मोनहाला आरो जायगा लानानै जायगा ओनसोल लानानै ओनसोल माने बैफोरनि मुंखौ आलादा आलादा होनो नोंथां
नोंगौ आलदा आलदा होनाय
औ बेफोरखौ जोंदि बुथुमनानै जुदि बे ओ बुथुवा बायदिसिना बेफोरबायदि फिसा फिसा माने गोबां रज'बावो बेबायदिनो बेफोरफोरखौ जुदि ग थाइ जोबनानै जोङो जायोब्ला माने ओंख्रि ओं ख्रियाफोरा बिराद गोथाव जायो आरो जोबोद मोजां जानो जोङो मैद्रु संनानै जानांगौ अब्लानिया ओमफ्राय लाइफोर लाइफोरखौबो जों बेयाव एफे एसे होफादेरनांगौ होफा देरोब्ला जोबोद गोथाव जायो बेबायदिनो जों जानो हायो
औ हो बिदिनो ओम औ दे
बिनि अनगायैबो जोङो बै माबाफोराव दुब्लियाव बेरनाय मैखुन दङना मोनसे बै मैखुनखौथ' जोङो गोबां नायगिरनानै जायो औ नंगौ बे फिसा फिसा जोब माने बेयो फुं समावनो देरो आरो बेयो बारा बारा गिदिर जाया बेयो फिसा फिसा जायो ओमफ्राय आरो गिदिर गिदिर जार मोनसे दङ बियो माबाफोराव बे औवा बारिफोराव जो रज'नाय माबा जायो आरो बेयो बेफोरखौ मोनो ओमफाय ओमफ्राय आरो मोनसे जातनि दं मा मा होनोमोनथाय नोंथां बेखौ आं मुंखबावबाय बे हा सिङाव थायो बेयो गोलाव गोलाव जायो
औ नंगौ बे जिगाबावबो रज'यो हारसिंनो बारना थायोना जिगाबावबो दा दा दैज्लां बोथोर जोबोद मोजां बियो माने दैज्लां बोथोराव अखाजों सिनानै गरमजों जिगाबा सेवनो हमो आरो ना बे सेवनायावनो बे बिनि मैखुना ओंखारबोयो बिराद गोथाव जायो बे मैखुना जानो औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ दे बिदिबा दोनथ'बाय औ दे